हेलौ औ औ।
नोंथांदों आं फेस्टि फेस्टिभेलनि सोमोन्दै फोरबोनि सोमोन्दै रायलायनो सा सान्दों रायलायनो हागोन नामा?
हागोन हागोन। औ।
नोंथाङा जोंनि बर' हारिनि मा मा फेस्टिभेलखौ मोजां मोनो? आङो बांसिनानो दिवालि, ख्रिस्टमास, निउ इयार बेफोरबायदिखौ बांसिन मोजां मोनो आरो।
औ। दा गामिफ्राव बा जोंनि बर'नि मोनसे फेस्टिभेल सोमोन्दै बुंनो हागोनना एसे गामिफ्राव जानाय फेस्टिभेल जेनेबा नोंथांनि गामिफ्राव मा मा फेस्टिभेल जानो हागौ?
बेनि बागै एसे बुंनो हागोनना? ओ जों नि ओ जोंनि जायगा गायाव एक्सुलि बांद्राय फेस्टिभेलखौ माने ओरैनो मानायनाय जाया एक्सेलि जोङो टाउन टाउनावसो थायो नालाय। थ' गासिबो ओ फेस्टिभेलखौ टाउनथ' गावगा बागावनि न'आवसो बानायनाय जायो आरो माने गामिफोरबायदि ज' ज' ओंखारलायनाय जाया आरो टाउन बेफोरबायदियाव। थ' गासिबो फेस्टिभेलखौथ' न'आव जों गावबा गावनो बानायो आरो ओमफ्राय जोङो जों बायहेरायाव फरायनायनि थाखाय बायहेरायाव थानाय जायोन थ' जोङो लोगोफोरजों हस्टेल आवनो दिवालि, ख्रिस्टमास बेफोरबायदिखौ मानायो आरो।
ओ बेखौ आङो खोनाफेरदोंल' आङो नुफेराखै। बो ओमफ्राय थांफेराखैबो आरो।
खेराइ फेस्टिभेलाथ' जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि फोरबो। दासिमबो खेराइ फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो गामि ओनसोलफ्राव दा बेबायदिनो जोंनि गामियावबो बे खेराइ फो फोरबोखौ फालियो दासिम। फालिबाय दङ आरो बेजों लोगोसे खेराइ फुजा होननाय आरो लोगोसे जालि फुस्लि होनाव हाबा फुस्लि होनना बुङो। बेखौ फालिनाय जायो आरो साननैनि हाबाफारि माने साननै फालिनाय जायो। दा थांनाय बैसा
बारायाव एसे खोन्थानो हागोन?
औ खोन्थानो हागोन। दा जोंनि गामियाव थांनाय बैसागो दानाव खेराइ आरो जालि फुस्लि फुजाखौ फालिनाय जादों। खेराइआव जोंनिया गामिनि दामग्रा दे देग्राफोरा गासैबो मानसिफ्रानो रायजो
रायजोफ्रानो दामो आरो दौदिनि लिंना लाबोयो।
बेबायदिनो जोङो फुजाखौ मोजाङै माने गोरोन्थि खालामालासिनो बिदिनो मोजाङै होलाङो आरो माने आरो दालि फुस्लि बे हाबा फुस्लि होनना बुङो। बेखौबो जोङो जोंनि बे मा होनो रावना रावनिनि मोनसे दराखैना बानायनानै फुजा होनाय जायो आरो।
उम उम उम
उम दा बेबायदिनो जोङो गामिफ्राव फुजा गेदेर नालाय बेबायदिनो मोजाङै बयबो खौसेथियै फालिबोदों आरो। आर खेराइथ' जोंनि बर' हारिनि मोनसे मख'जाथाव फोरबो बेखायनो जोंनि गामियावल' नङा बा जोंनि जायगायावल' नङा दाब बेबायदिनो गोबां जायगाफ्राव फालियो आरो खेराइ फुजाखौ। बेनि अनगायैबो मा बुंनाय बायदि दा दिवालिफोरखौबो फालियो थेवब्लाबो दिवालिया जोंनि बर'नि मेन फुजा नङा आरो दिवालियाथ' जेनेबा सारा इण्डियानाव इण्डियआवनो भारतावनो फालियो। दा जोंनि गुबै बा गाहाय फुजा नङा आरो थेवब्लाबो जों फालिनो थाङो दा बेबायदिनो दुर्गा फुजाफोरखौबो फालिनो थाङो दा फोरबो होनना बुङोब्ला जोङो मागो, दमासि, काति, बिहु बैसागो फोरबो जोंनि मेन माने मख'जाथाव रंजानाय फोरबोआनो जाबाय बैसागो नङा होमबा? दा बैसागोआवथ' जोङो गामिफ्राव सेंग्रा सिख्ला ओंखारलायनानै गोबां बोराय बुरै, गथ' गथायाइफ्रा गोबां खुदियाफोराबो ज' ज'नो माने मोसानो बयबो रंजायो बैसागोखौ फालियो। आरो बे बैसागो फालिनायजों जोंनि बर' हारिनि आं सानो आरो जोंनि बर' हारिनि जिथु कालचार हारिमुफ्रा आ गाननाय जोमनायानो जा बा बायदिसिना माने माबाजों आबादजों आरो बैसागआथ' जोंनि आबादजों सोमोन्दो दङ'। दा बेबायदिनो जोंनि कालसाराबो माने थाबाय थागोन बयबो सिनायगोन। जोंनि गाननाय जोमनायनिफ्राय जोंनि जानाय लोंनाय माबायदि गासैबो माने बैसागो बेफोरबायदियाव रं माने बेरखा बेखौ नुनो मोनो आरो हारिमुफोरा जोंनि हारिमु कालसार होनना बुङोब्ला जोंनि दामनाय देनाय गाननाय जोमनाय आसार खान्थि जानाय लोंनायफ्रा ओ मोजाङै बयजोंबो माने सिनायजागोन रेकगनायज जागोन।
जागोन औ औ दा बेबादिनो जागासिनोबो गोबांनो
बर'खौ माने सिनायबाय दासिम माने गोदो माने ओ गोजामनिख्रुइ बहुद सिनायबाय आरो आरो जोंनि जोंनि जिथु गेरेमसा हारि दानांगौब्ला जोंनि गासैथिंबो जोंनिया जौगानांगोन सोलोंथाइथिंबो ओ जोंनि हारि दैमुथिंबो गासैबो बिथिंथिं माने जौगानांगोन आरो बुहुमाव जुदि गेरेमसा हारि दानांगौब्ला नङा होमबा आं साना आरो बेबायदि दा बेखायनो टाउनाव थाब्लाबो बा गामिनिफ्राबो
जों बर' नालाय नङा होमबा जों बेखिनिखौ मिथिथारनांगोन आरो।
दा नों थाङा जेनेबा। गो मा होनना बुङो। गामि जायगायाव थादोंमोनबाबो मोनसे समाव माने बैसागो मोसाफेरनो मोनाखै होनबा बा फुजाफोर बेबायदि फालिनो।
ओहो आङो एक्सुलि थानो मोनफेराखै गामियाव नङाबा बेफोर बैसागुआव न' न' थांनाय बेफोरबायदिखौ आङो नुदोंल' आङो मालाबाबो थांफेरनो मोनाखै आरो।
ओ।
बैसागोबो मासाफेरनो मोनाखैना ओहो लोगोफोरजों आं ओंखारफेराखै। बे मालाबाबो।
अ थेवब्लाबो बैसागो फोरबोखौ मिथिखायो आरो न जोंनि बर'निनो मोनसे रंजानाय फोरबो होननानै ओ। बेबायदिनो जों बैसागो रंजानांगौ आरो बैसागो। जों गारनाङा माने जोंनि कालसारखो जों। लाखिनांगोन ना गावनो बेखायनो जों मोसानांगोन बा रंजानांगोन जोङो दामग्रा देमग्रा दामग्रा देग्रानि बिथिङावबो जोङो। सोलोंना सोलोंनांगोन बेबायदि अब्लासो जोङो माने जिउआव जों दा बैसागो मोसानानैबाबो सासे साफा साफा सोरबा। दामनो गोरोंबो जानाय। लांनो हागौ उनाव। दा फोरबोआथ' गोबां दङ खायसे फोरबोफ्रा गोमालांदों बर'फोराव बर'फोरनि गेजेराव आरो खायसे फोरबोफ्रा दासिमबो दङ दा फोरबो खायसे फोरबोफ्रा मा होनना बुङो बेबायदि फुजाफोर। खौ आरो फुजाफोरनि बेलायाव होनो बोलि होनाय फुजाबो दङमोन दाथ' बोलि होनाय फुजाफ्रा खायसे जायगाफ्राव गैया माने बिबार बावनाय फुजा माने बिबार बिबारनि बिबार होयो आरो बोलि होलिया मानि बोलि होनायफोर। गार्देन हमबाय बेबायदि बे जोंनि गामियाव दासिमबो माने बोलि होनाय फुजा दङ आरो बे जोंनि खेराइ फुजायानो ओ खेराइ फुजायानो जोंनि बोलि होनाय फुजा। बोलि होनाय फुजा जायो दा बाथौ फुजाफ्राव फ्राय बिथ' बिबार बावनाय थाङो फिथाइ सामथाइ बावनाय थाङो बेबायदि।
अ।
बाथौ फुजायाबो जोंनि बर'निनो मोनसे मोजां मोनसे मख'जाथाव फुजा बाथु धोरोमजों लोब्बा दङ बियो। बाथौ धोरोम ओम बाथ थु फुजा फालिनायावथ' जों बाथु मंगलबार सानखौ जों बाथु बाथुनि सान होननानै। फलिनाय जायो नङा होमबा? हेल'।
हेल' अ अ।
बाथु फुजा बे बाथु सान बाथ मंगलबार सानखौ जों बाथुनि बाथु सान हिसाबै फालिनाय जायो। बेखोथ' नोंथाङा मिथिगौ।
ओ बेखौ एसे एसे मोनथिगौ आरो आङो।
फ्रावबो गोबां नेम आर'ज हानजा ओंखारबाय आर'ज ग्रुप बा पार्टि दा बे आर'जफोराबो जोंनिया बेबायदिनो बाथुफोराव बाथु बाथु फोरबो फालिनायफ्राव आर'ज हानजा लिंनानै आर'ज गाबनाय बेबायदि। बा आर'जनि आर'ज गाबनायनि मोनसे बादायलायनाय खालामो बेफोरबायदिनो माने आर'जखौबो नांगौ नालाय इसोर सिबिनाय मोनसे इसोरखौ गाबज्रिनाय मोनसे मेथाइ आर'ज मेथाइ दा बेफोर गोबां जोंनि बर' फ्राबो माने आर'ज मेथाइ खननानै माने बेबायदिनो मोजां मोजां फोरबो फालिनाय नुनो मोनो आरो।
औ।
आरो बेफोरो जोंनि थाखाय बहुद इम्परटेन्ट। आरो जोंनि जिथु बर' हारिनि जिखि जाया फोरबोआनो जोंनिहा मोनसे दिसिप्लिन आरो बयबो माने खायसे नुयिफ्रा माने सोमोनांनोबो हागौ बेबायदि माने म बेबायदिनो माने पपुलार जालांदों आरो माने मख'जाथाव माने मोजां जालांदों। नैफोरा माने सोमोनांदों नुनानै मोजां मोनदों बेबायदि माने डिसिप्लिन मोनसे जोंनिया सा मान आब्रुथियै जोङो फालिनो थाङो आरो फुजाफोरखौ। माने जोंनि गाननाय जोमनाया जोंनि मोनसे इउनिफर्म बायदि बेलेग बेलेग नङा गुबुन गुबुन नङा माने इउनिर्म होनना बुंब्ला जेनेबा खोमसि आरो एखे। बेफोरबायदि मोजां नाङो आरो जोंनि माने कालसारा बेफोरावनो बेरखाङो दा जोंनि गामियावनो बे खेराइ फुजायाव गामसा गोथां सला माने गस्ला गुफुर बेबायदि गाननानै आर'नाइखौ लायो बयनाबो माने समान आरो एखे माने इउनिक। समबायदि आरो।
औ दे औ दे होमबा नोंथां नोंना समा जाबाय।
अ दे होमबा नोंथांदो रायज्लायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो मिथियै बाथ्राखौ गियानबो मोनबाय बेनि थाखाय आं नोंथांखौ साबायखर बावबाय गोजोन्थों।